औ नोंथां
औ माबोरै दं नोंथांङा?
दं मोजांङैनो नोंथां।
औ बिदिब्ला दिनै आं नोंखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ बैसागुनि बागै एसे सुंद'यै सावरायनो होननानै हरदोंमोन नोंथां। नोंथांङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां
हेलोव अह
औ हागोन नोंथां।
बिदिब्ला औ बिदिब्ला जोंना बैसागु होनोब्लाथ' बैसागुआ जोंनि बर'नि मोनसे गुबै एंगार हायै फोरबो होननानै जोंङो बे फोरबोखौ मिथिना मोनो। बे औ जोंना बिदिनो बैसागोजों लोगोसे गोबां फोरबो दं। नाथाय जोंङो बैसागुखौ बांसिन जोंनि ओ एंगार हायै फोरबो होननानै जोंङो सानना लायो।
औ औ
थांङा बैसागोनि बागै सुंद'यै फोरमायलांनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां। जेरै बैसागुनि जों सेथि सानखालि माने मोसौ थुखैयो आरोना नोंथां।
औ
बे मोसौ औ मोसौ बिनियाव जों जा जा जगार नांगौ बेखौ आं फोरमायनोसै। जेरै जोंनि लाव नांग गौ लाव नांगौ देग्लिलिथि, थाराय, हालदै आरो फान्थाव बिदिनो बायदि बायदि नांगौ आरोना। बिदि औ बे खौ लानानै माने जोंङो मोसौखौ थुखैनाय जायो हाखर दैमा एबा बिदिनो दैमाफोराव थुखैहैनाय जायो आरोना नोंथां। बिनो थुखैनायनि उन औ जोंङो बेखौ मोनसे बर'नि मेथाइजों रोजाबनानै बेखौ थुखैनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
बेखौ थुखैनायनि उनाव बि लाव-लाव, फान्थाव बिदिनो हालदि, थाराय बेफोरखौ जाखिनि जगार खालामना लायो बेखौ माने बिनि मोदोमाव सारना होनाय जायो। बे सारना होनायनि उनाव बेखौ थुखैखांनायनि उनाव जा जें जोंङो जोंनि ओंख्रि संनाय सारायनि हांगारखौ हुलुनानै थाव-थाव फोननानै माने बिनि मोदोमाव फोनना हो ना नोंथां मोस औ औ बिदिनोसो बैसागुआव जायो जेरै फारस नोंथां। औ औ बिदिनो औ औ बिनो आरो जोङो बोराय बुर सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासिबो मोसानो ओंखारो आरोना नोंथां जेरै खाम, सिफुं, सेर